हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ गिबि गिबियावनो बेलासि समनि आंनिफ्राय गोसो गोनोनिफ्राय नोंथां नोंथांनिसिम जासि ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।
दायो बिदिब्ला बे समाव जों ओ दैनि सायाव दैखौ जों माबोरै बोरै बाहायो दैखौ जों मानि गोनांथि दैया जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा होयो बे-बे दैनि आयदानि सायाव सावरायनो नों थांजों दान्दिसे सम सावरायनो लानाय जादों नोंथांजों सावरायजागोन दा?
थां।
दायो बिदिब्ला दै होनना बुङोब्ला जों दैया जाहैबाय जोंनि जिब जुनारनि बा बायदि मिथिंगायारिनि थाखाय जोंनो जोबोद गोनां बा सोमोन्दो गोनां जिउ जिउआव थांना थानायाव जोंनि थाखाय बे दैया जोबोद गोनां। दै नङाब्ला जों बे बुहुमाव बा बायदि ओ मिथिंगायारि बा जिब जुनार बायदिफोरा जों थांनानै थानो हानाय नङा।
औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथांनि बाथ थ्राया।
औ दा बिदिब्ला बै दैनि सायाव जों बे दैखौ जों ओ बाहायनो थाखाय ओ गिबियावनो बैफोर दैखौ जों गाज्रि खालामनो मोननाय नङा गोग्गो दै लोंनो थाखाय आरो जों बायदि रोखोमनि ओ बेखौ रैखा खालामनो बा जों गोग्गो दै लोंनो थाखाय जों बेखौ सुबुं माहारियानो जों जोथोन लानानै गोग्गो दै मोननो थाखाय जों बाहायनो रोंनांगोन बैफोर दैयाव जोङो बायदि ओ जिब जुनार ओ जेरै जिब जुनार फोरा ओ अरनबारि बा हाग्राबारियाव थानानै बैफोर दैखौ ओ लोङो आरो जों सुबुं माहारिया बैफोर दैनि गेजेरजोंनो मिथिंगायारि मिथिंगायारियै जों आबाद मावो बे आबादजों सोमोन्दो थानाय सुबुं माहारिया जों बे दैनि गेजेरजोंनो जों ओ आबादफोरखौ जोङो खालामनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव जों माइ आबाद मावो बे दै गैयाब्ला जों माइ आबादखौ जों मावनो हाया। आरो बायदि रोखोमनि आबाद फसलफोरखौ जों बे दैनि अनगा जों गायनो हायिखौ जों नुनो मोनो औ। बैफोर जे जों दैनि बाहायनायनि बेलायाव नोंथांनिसिम आं मोनसे दि सोंनो नागिरदों बै जे दै दै बाहाय जोंहा ओ खैफोद गोनां बा खहा गोनां आरो ओ मोजां मुलाम्फा जानाय बैफोरनि बागै नोंथाङा बुंथिना होनो हागोन नामा?
सोंनायनि फिननायखौ होनो आं राजि ओ नोंथाङा जेरै बुलां ओ बुंलांबाय दैया जोंनि थाखै मुलाम्फा। ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो जोंहा दैया जोबोद मुलाम्फा मानसिया दै लों ङालासिनो माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। ओ मानसि बिल' नङा बिफां लाइफांनोबो जोंनो दै नांगौ जानानै फैयो। बिसोरबो जुदि बिफां लाइफाङाबो दै मोनाब्ला राननानै रहायलांनानै बेबायदि सिलिंखार जानो हा जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जिब जुनार फोरनोबो थाखाय गोबां दै नांगौ जोंनो आबाद मावनायावबो आबादारिफोरनो गोबां बेदिनो दै आरो अखाफोरफोरखौ जोंङो नांगौ जानानै फैयो।
औ
ओ जोंनि दै ओ गोनांथि एबा मोजाङा जोंनि थाखाय बेनो दैया जोंनो थाखाय दै गैयाब्ला जोंङो थांनानै थानायाव जोंङो हानाय नङा दैया जोंखौ थांना था थानायाव हेफाजाब खालामो। मानसिल' नङा बिफां लाइफां जिब जुनार जोंनि आबहावायाव जेसांखिनि सोरगिदिं दङ। बेयाव जोंनो थां जोंहा दैनि गोनांथि आरो दैखौ जोंङो गुबुंले खालामो होनब्ला गोबां मानसिफ्रा दैफोरखौहा बिदि माने अननानै बाहायनो रोङा। ओ जेरै- गोबां बेबायदिनो ओ दै मोजांफोरावनो जोंङो मा माखासे बेबायदि मेचन आगजुफोरखौ सोनानै आखाइजों खावालासिनो बेबायदि गाज्रि दै गुबुंले खामनायखौ नुनो मोन दों आरो लोगोसे जोंनि आब हावायाव जिबायदि जोंङो ओ बारहुंखा फोर बारोब्ला जोंनि लोंनाय दैफोरखौ जोंङो खोब नानै दोननांगौ नोंङाबा जोंहा बेबायदि गुङाफोराव बा दैखरफोराव हाबलाङोब्ला जोंनि दैफोरा गुबुंले जायो। आरो लोगोसे जेब्ला जोङो आबाद मावनाय समाव जुदि जोङो माबा मोनसे मेडिसिनफोरखौ जोङो होयोब्ला बे मेडसिनफोरा जोंहा हा सिङाव हाबनानै दैजों मिक्स जाहैयो। आरो बे दैयानो जोंहा गोबां दैखरफोराव थाङो। बे दै खो लोङोब्ला जोंहा देहानि खहा जायो दु बेनो जोंनि दै गुबुंले खालामनाया नोंथाङा बुंनो हागोनना नों थांनि न'खराव दैखौ माबायदि ओ बिदि सेफटियै बाहायनाय जायो आरो लोगो से नोंथाङा दैफोरखौ माबायदियै बोखांनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथांनि सोंथिखौ आं ओ बुंनोसै ओ दैखौ जों माबायदि सेफटि बा ओ रैखा खालामनोब्ला जोङो ओ गोग्गो दै लोंनो थाखाय जोंहा ओ गिबियावनो उम जों बे दैखौ जे जों ओ दैमा दैसा बा बायदि ओ जों दानि जुगावथ' जों गाव गबागाव ओ दंखल बा खावग्रा ओ जेरै एन्द्रा खुवा खुवा बायदिनि फ्राय जोङो ओ जों दैखौ खावनानै जोङो गिबियावनो दोनथुमो आरो दोनथुमनानै जों बे दैखौ जोङो गोग्गो खालामनो थाखाय बेवहाय जेबो लेथ्रा दैफोन जों हाबहोनाय जाया। ओ ओम। बायदि बायदि जायगायाव जोङो ओ दै गुबुंलेखौ मोननो मोननाय जायोबा ओ आइरन दै होनो बेखौ आइरन दै बैफोर आइरन दैखौ जोङो ओ बांसिनानो टाउन सोहोराव बांसिन बे दैखौ मोननाय जायो नोगोरफोराव बे नोगो फोराव दै दैया जे आइरन गोनां बैफोर आइरन गोनांखौ जों गोग्गो दै बा लोंनायनि बेलायावनो सुबुं माहारिया बाहायनाय बेलायाव जोङो गोग्गो दै मोननो थाखाय सेफटि रैखा खालामनोबा सुबुं जिउआव मोजां देहा सोलेरा थांना थानायाव ओ मानसिया जे जोरथाय जानो हायो बे दैखौ लोंनो थाखाय जों सरनाय जायो। बे सरनाया जाहैबाय जों दानि जुगाव फिल्टार बायदिसिना बेवहाय ओ दोनथुमग्रोनानै जों बेखौ फरनानै लोंनाय जायो आरो दानि जिगाव ओ बेफोर दैखौ जोङो ओ बायदि मेसिन बा बायदि ओ बायदि दोनथुमनाय मेडिसिन होनानै बैफोर दैखौ जोङो दानि जुगाव लोंनायखौ मोनो बैफोर दैखौ आरो बायदि नोगोर टाउन सोहोराव जों बथल बायदियाव सोनानै मेडिसिन होनानै बा दैया गोग्गो बा मानसिनि जिउआव जेबो खैफोद बा बेमार आजार जाया बेखौ जों मोननो हायो
औ नंगौ
औ दै फोर जों आरो दैमा दैसा बा न'खरफोरनि बेलायाव जों गाज्रि थासारि बा खैफोद जायो बा जेरै गुबुंले जायो गुबुंले होनोब्ला जों सुबुं माहारि माहारियानो बेखौ रैखा खालामनायाव जों मदद होनांगोन जेरै दैमा दैसायाव जों बायदिसिना नोगोर माहारि बा सुबुं माहारिफोरा बायदि रोखोमनि प्लास्टिक कागज बायदि लेथ्राफोरखौ गारो जायनि जाहोनाव दैमा दैसा दैसायाव बायदि रोखोमनि गुबुंले लेथ्रा दैया जोंनाव फैनानै जोंखौ बेमार आजार जानायाव बांसिन जोंखौ माने खैफोद गोनाङाव खालामनो नागिरो जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया थांना थानायाव जोरथायाव गोब्राब जायो खम समनि गेजेराव बिसोरो जि जिउ एंगारनांगौ जायो बेनि थाखाय जों जाहाथे सुबुं माहारिया जोरथाय जायो बा जिब जुनार दै लोंनानै जोरथाय जानो थाखाय बै दै गुबुंले खालायबा गाज्रि बेसादफोरखौ गारिनि थाखाय जों सुबुं माहारिया बेखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनांगौ होननानै आं सानो नोंथाङा बैफोर जे मा माया जोंनिया खैफोद महर लादों बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंथिनो हायो नामा जे दैनि बेलायाव
जोङो बेखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो बेबायदि गोबां मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दैसा जेराव थांनानै गोबां बिदिनो मानसिफोरा बिदिनो न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों थांनानै पिकनिक जाहैयो नङा होनब्ला गोबां बिदिनो जाफै खांनाय माखासे मैगं थाइगंनि बिगुरफोर नों आरो लोगोसे गोबां नोंथाङा जेरै बुंलांबाय प्लास्टिक फोरखौ गारनानै आरो माखासे गावसोरनि जाखांनाय बिदिनो दैसायाव गारनानै बे दैफोरखौ गुबुंले खालामो आरो गोबां मानसि फोर लोंनानै जानानै बेबायदि ग्लासनि बथलफोरखौहा सिफायना गारबोनानै मानसिनि खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा गोबां मानसिफोरानो दैखौ गुबुंले खालामदों होनब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो माखासे कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै गेसफोर बेफोरनि जगिदिबो जोंनि दैफोरा माने लेथ्रा लेथ्रा जायो आरो जेरै आबादाव होनाय माखासे ओ मेडिसिन फोर बेबो जोंहा हा सिङाव मिक्स जानानै ओ दैयाव मिक्स जानानै जों बेखौ लोङोब्ला जोंनि देहानि खहा जायो।
औ।
आरो लोगोसे जोङो गोबां नुनो मोनदों गोबां बे बेबायदिनो जेरै जोङो जोंनि दुगैनायाव बाहायनाय मैला दैफोरखौ जोङो बोहैलांनो बोहैलांहोयो। बेे दै बोह बैहैलांनायाबो जोंहा ओ सिङावहा हाबफिननानै मिक्स जानाय फोरखौ जोङो नुनो मोन दों आरो लोगोसे गोबां मानसिफोरानो बेबायदि मोजाङै ड्रेनफोरखो जावना हरालासिनो बेबायदि जमा हाबा थाथुमनाय दै मैज दै मैला थाथेनाय बेयाव गोबां बायदि रोखोमनि जिबख्रिफोर बेक्टेरिया भाइरासफोरखौ थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां मानसिफोरनि खहाफोरखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे सोरबाया बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोरबायदि दै खरफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनामोन। आरो गोबां सुबुंफ्रानो दैमा दै फिसायाव हाखर खुरनानै बेबायदि लोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो लोगोसे से ओ गोबां बेबायदिनो दै गिरु दै मैलाफोरखौनो बेबायदि लोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औ।
बेनो नोंथांजों रायज्लायनानै दैनि सोमोन्दो नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम गोजोन्थ
औ गोजोन्थों एसेनोसै